औ हेलौ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां?
ओं खोनादों खोनादों।
ओ मा खालामदो नोंथां?
नै दायो ओरैनो दं नोंथां।
फुंनि जामुं जा
फुंनि जामुं जाखांबाय दहाय।
अ
जाबायना?
औ जाबाय नोंथां
औ
खरबारफोरा बोरै नोंथां?
खबरफोरा मोजाङानो नोंथांनालाय?
अ आनाव आं नोंथांनिसिम फन हरनि बैसागु आरोना बैसागुआथ
ओं नोंथां ओं
आङो नोंथां बिसिम मिथिनो लुबैदों आरो। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
ओ
दे बिदिब्ला फोरमायलाय। औ दे आं
ओं ओं मोसौ बैसागोआवथ' जिथु बैसागु फोरबोनि मोनसे बाहागो जाहैबाय मोसौ बैसागु जों बयबो मिथिखायोआनो जे मोसौ बैसागुआवहाय जों जिहेथु बर'फोरा गासिबो मोसौ बोरमा अमा बेफोरबायदि फिग्रा मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे नेमखान्थि दंखायो बेनिखायनो बयनिबो न'खराव जोङो मा मानैबाबो जों मोनफ्रोमबो न'खरावनो मोसौखौ जों नुनो मोनखायो। आरो बे मोसौआ जाहैबायजोंनि बर'नि मोनसे लोक्षि बायदि बेनिखायनो जोङो बोसोर गोदाननि नामाव बेहाय जोंङो मोसौफोरखौबो दुगैस्रां लोबस्रां खालामहोनानै बेखौबो जोङो फुजा होनाय जायोना। ओ मोसौ बैसागुआव खालि जों फ्रायै बेरेफुंजायावनो जों बयबो सिखारो। सिखारनानै जोङो मोसौखौ दैमायाव लांनानै दैजोंहाय थुखैहैयो। थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो न'आव लाबोफिननानै बेवहाय जोङो सिगाङावनो हाना दोनखानाय लाव लाव गोरलै फान्थाव ओ बिनि ओमफ्राय आरो दिगलथि लावथि राइदों आइखौ जोङो मोनसे बेन्दोंआव माला सुनानै जोङो मोसौनो गानहोनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो लानाय जा दिगलथि आरो रायदों बिजोंहाय जोङो मोसौखौ बुज्रावनानै मोनसे बुंनाय जायो। जे गासैबो जाहाथे जोंनि मोसौफोरानो जाहाथे गिदिर गोलाव जाथों। जोंनो जिहेथु मोजां गु होनानै जोंनोनो गाइखेर होथों हासार होथों। आरो जोंनि हाबा हुखायावबो हे फाजाब होथों होननानै जोङो आर'ज गायो।
औ
जोङो माफ्रोमबो मोसौखौनो जोङो मा लोखि बायदि नायखायो, लोखि हिसाबै जोङो सानना लायो। बे खालि जों मोसौखौ बिदिनो फोथा होयो। थाव गोथां आरो गोदोनिफ्रायनो जे बर'फोर ओ बै टर्सनि बेटारि बा जोङो ओंखाम दोनि हां हांगार आरो एखौ जोङो फु ख'ना लानानै बेवहाय जोङो थाव गोथां फुननानै बै थालिरखौहाय जों मोन थाम मोनथाम थालिरनि गांखंखौ जोङो मोनथाम खाजाबना लानाय जायो दानस'नानै बेवहाय फुननानै जोङो। मोसौनि दाब दाब जायगायाव बेफोरबायदि फुननाय जायो। बिदि फुननानै जों हा सेवद फ्राय एवनानै लायो, ओइ दिनखालि सेवराइ, लाव आरिखौ जोङो लगायनानै मोसौनो सारो। न'नि उखुमावबो सारो। गलियावबो सारो। बेबायदिनो जोङो मोजां मोनसे फुजा होनानै जों मोसौखौ दिरुं गोदान सोलायनानै जों खारन हैैनाय जायो आरो। बेफोरबायदिनो जों जिहेथु मोसौ बैसागुखौ फालिहरनाय जायो
औ हेलो ओ नोंथां लोगोसे बे मोसौ थुखैनायाव गोदोनि बर'फ्रा रा दानि बर'फ्रा मोनसे मेथाइ खननाय जायो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा मेथाइफोरखौ
बे मेथाइखो जिहेथु ओं नोंथां हागोन जिथु ओरैबायदि बुंनाय जायो जेरै लाव जा फान्थाव जा जाहानि मोसौआ गिदिर गोलाव जा बेफोरबायदि जिहेतु मोनसे सुरुत होनानै जे हेतु मेथाइ खननाय जायो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा जेब्लानोखि मोसौखौ जोंङो थुखैयो बिदिनो दिग लावथि-लावथिजों जों जेब्ला बुज्रावो राइदिंजों बुज्रावो होमबा जों बेफोरबायदि देंखोखौ खननाय जायो आरो जाबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोन से नेम ओ नोंथाङा बो बेनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा।
मोसौ थुखैनायनि सोमोन्दै
औ औ जिहेतु नोंथांमोननि गामियावबो जिहेथु बेखौ फालिनाय जायो जाखायो खोमा जिथु नोंथाङाबो एसे फोरमायदो खोमा
जायो फालिनायाथ फालियो गोदो-गोदायनिफ्रायनो जों नुबोनो मोनदों उन्दै समनिफ्रायनो बेफोरखौ गोदो गोदायथ फुङावनो सिखारनानै बारियाव थानाय मान मानो होनब्ला बर'फ्रा एबा दानि बर'फ्रा गावबा गाव हालदै बायदिसिना बायदि-बायदि बिदिनो जों मोसौफोरनाव बाहायनाय हालदै फांन्थाव
औ नोंथां ओ
बेदिखौ दोनो बिनि उनाव दुगैस्रां जोबस्रां बा मोसौफोरखौ बेनि उनाव बेफोरखौ मोनसे टेंगलाव जिनानै सोनानै जोंङो न'नि इसिं नआवबो थेननाय जायो। बेजों लोगोसे गलियावबो थेबना थेबो जोङो बिदिनो जोंङो ओ दैखर एबा थिंखल-थिंखलावबो थेबो जों बेफोरखौ बायनाय जायो आरोना बिदिनो गोदो थ मोसौखौ खौ थुखैमोन नाथाय दानि
ओं नोंथां ओ।
ं ला गावबा गाव नखर नखर थिंखल दं नालाय ओ बालथिंआव लानानै मोसौखौ थुखैयो आरो।
ओ नोंथां ओं। जिथु बेफोरबायदिनो गोदो बेनि मोनसे औ नोंथां ओं गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय नेम नालाय नोंथां। ओ आं नोंथांनाव मोनसे खोथासो सोंनो सानदोंमोन।
दा
औ आं सोंनो हागोनना नोंथां?
बुंलाय नोंथां।
ओ बै जिहेथु मानसि बैसागु हेल।
ओं।
खोनादों ना नोंथां?
हेल बुंदा
खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथाङा मोजाङै खोनायाखै नों रावखौ।
औ। नोंथाङा मानसि बैसागुनि सोमोन्दै एसे औ‌ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां मानसि बैसागुनि सोमोन्दै।
आ बैसाग ओ मा मोसौ बैसाग फोर खौ फालिनाय जाग्रोयो बिनि उनाव नैथियाव नैथि सानाव माने नैथि सानाव जोङो मानसिनि बैसागुखौ फालिनाय जायो ओ। सेथि बैसागुआव जोङो ओ सेथि बैसागुआव जों मोसौनि सेथि बैसागु बुङो ओमफ्राय नैथि सानाव जों मानसि ओ सुबुङारि एबा मानसिनि सेथि बैसागु बुंनाय जायो बे समाव अ गोदोनिफ्रायनो बिदिनो ओ गामिनि सुबुंफोरा बिदिनो गावबागाव नखराव जेसेबां स सुबुं दङ फिसाखौ बिदिनो गामिनि रायजो राजाफोरजों थानसालियाव आर'ज गाबो आरो बो बैसागुआव माने जों आर'ज म बोर लानाय जायो बेनिखायनो जों गासिबो रायजोफ माने बे थानसालियाव थांनाय जायो बेजों लोगोसे ओ जोङो आब' आदा आब' फंबाय बिनानाव गासिबो। ओ जाय उन्दैया देरसिननिफ्राय बोर लायो बोर बियो ओ आरो देरसिना उन्दैखौ बोर होयो बिदिनो जोङो गासिबो सुबुंफोरा गावजों गाव सनमान लायो आरो सनमान लायो बिदिनो। बोर बियो एबा बोर होयो। बिनि उनाव गामिनिफ्राय थानसालिनिफ्राय। नाथाय गनायनि उनाव जों गावबागाव न'खराव बा बुथुमनानै दोननाय। एबा मिथिंगायाव मोननाय मैगं थाइगं बर'आव सेजौसे एबा सेजौसे एबा जौसेसे मैगं मोनो एबा जानाय जायो सेथि बैसागुआव। जोङो साखाथियाव थानाय हाग्रा हाग्राबारि एबा अरनबारियाव मोनो एबा नुनो मोनो बेफोरखौ जों बुथुमनाय जायो।
औ नोंथाङा।
बेफोर मैगंफोरानो जाबाय। अ खेरा दाफिन। खेरादाफिन। ओ केरादाफिन आरो। आ
औ नोंथां औ।
औ।
औ नोंथां औ।
औ।
बिनो दिनखिया।
औं नोंथां औ।
ओफाय बिदिनो। दिंखिया।
औ नोंथां।
बिदिनो गोबां दं आरोना। बुंनो थाङोब्ला। बिराद सम लायो हबाबो जोङो बुंनो हायो हानायालाय बिदिनो बेफोरखौ जोङो माने फुङाव जानाय जायो आरोना केरेला। फिन बिदिनो। गोखा गोखै स जसे बेखौ जोङो बर' हारि बर' हारिनि सुबुंफ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोनाय जायो माने बे जानायनि ओंथियानो जाबाय जे जों बैसागु बोथोर एबा बे थांना थानाय समाव जों माने बेमार आजारनिफ्राय बा खैफोद आफोदनिफ्राय बारग'नो हायो। हायो बिदिनो जोङो बैसागु समाव अरनबारि एबा हाग्राबारिनिफ्राय लाबोनानै जानाय जायो।
औ नोंथां औ।
जोंनि मानसि बैसागुनि
ओं ओं।
बेफोरखौ नोंथांमोना। जायगायाव बाहायनाय जागोन ना जाया।
जायगायावबो मोननाय जायो नोंथां बेफोरो गाैबो जानाय लोंनाय मोनफ्रोमबो जिहेथु साफ्रोमबो नखरानो जेहेतु बैसागु बोथोरावहाय बेखौहाय जिहेतु गावनि देहानि मोजां जानायनि थाखाय जिहेथु गाैबो जायो।
मोजां दे नोंथां जानांगौ सोबोरखौ। दे होमब्ला नोंथां नोंथां। सिम।
जागोन दे नोंथां अ।
हेलौ
ओं नोंथां ओं।
औ दे होमबा ना नोंथां।
ओं दे ओं।